उ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा ना मा दा मा खालामगासिनो दङ
ओ आङो दायो बिदिनो जिरायनानै दङ आरो नोंथां।
औ नोंथाङा थारै आरो आंबो ए बिफां औ बिफां सिङाव जिरायनानैहाय।
ओ
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा सानजौफुनि ओंखामखौ जाबाय।
औ जाबायमोन नोंथां
औ औ औ माने नोंथांजों रायज्लाय जागोन ना? औ औ जेनेबा जोंथ' मिथिखायोना लामा बा दालां होनबोला माने जोंनि एरियायावथ' गोबां माने दायोथ' जेनेबा जोंनि एरिया आवथ' जोबोद डेभेलप जाबाय नङा होमबा दालां बा लामाफोरा। दायो जोङो नायनो। थाङोबा बा बुंनो थाङोबा जोंनि आरो औ औबा दालांफोराबो गोदोनि दिनावथ' जेनेबा औवा जों बानायनाय बा दंफांजों बानायनाय बेबादि दालांफोरखौ जोङो गोबां नुयोमोन नङा होमबा।
औ औ
दायो थ' जोङो बा ओ जेनै जेनेबा जोंथ दायो गोबां माने गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि दालांफोरखौ जों नुनो थाङो नङा होमबा।
औ
औ होबा नोंथां। आरो जों लोगोसे लामा लामाफोराबो जेनेबा जों सिगाङाव जेनेबा एसे दैज्लां बोथोरबाथाय एसे अखा हैबानोबा हाब्रुजों जोङो। थाबायनो थाबायनानैहाय जोङो फरायसालि बा बाजारफोराव जोङो थांनो हायामोन नङा होमबा। दायो। दायो जेनेबा बेफोरबायदियाथ' जोंनि ओनसोलाव जेनेबा एसे खमखौ नुनो मोनो। जोङो दायो। जेनेबा अखा हायबाबो दै जेनेबा दैज्लां बोथोरबाबो जों एसे बेफोरबायदि सुबिदानि बेफोरबायदि उसुबिदानिफ्राय जोङो बारग'नो हाबाय आरो आरो लोगोसे बेफोरबायदि हाब्रु बा बेफोरबायदि जेनेबा दालांफोराथ' गोदोनि दालांफोराथ' औवाजों बानायनायमोन नालाय जेनेबा एसे दै बाना फै बानो बा एसे अखा हायबानो दैबाना जाया जायो।
औ।
फोरथिं जोङो जेनेबा हाना हाला बा दैया गिदिर जाबाथ' जोङो जेनेबा जोंनि हाथा मेलानि थाखाय जों थाबायनाय लामायाव जोंहा प्रब्लेम जायोमोन नङा होमबा। दायोथ' जोङो बेफोरबायदि। प्रब्लेमनिफ्राय जोङो बारग'नो हादों आरो लोगोसे। जे। ओ गोदोनि दिनाव। हाय जेनेबा दालांफोरा दैबानाफोरजों बा दैफोरजों बुखारलांबाथ' जोङो बेफोरखौ बानायनोथ' हायामोन जेब्ला ओ।
औ आरो दैफोराथ' जेनेबा राननो थाखायथ' गोबां माने गोबौ लायो जेरैहाय स्नि दिन द' दिन बा दिन लाया होमबा। हब्लानियाथ' जोङो जोंनि। हान्था मेला। सथखाथ लामाजों। बायाददि जायोमोन आरो जोंनियावहाय सिगाङावहाय। थायोबोला जोङो बेफोरबायदि। उसुबिदानिफ्राय बा बे बेफोरबायदि।
औ औ।
आरो लामाफोरखौ जों।
नो नाङा आरो सिगाङावथ' लामाफोरा गोबां माने गोबां। गुबुन गुबुननसोलाव थ थाबाय जायि गारि मा। गारि मथर लांजायि बेफोरबायदि माने हाब्रुफ्रानो जोबोद गोथौ गोथौ हांलाय लायनाय आथिंफोरखौ माने हाब्रु फोनांलायनाय बेफोरबायदि जायामोन होमबा।
औ।
औ औ जोङो बेफोरबायदि जायोमोन आरो दायोथ' जोंनियावथ' गोबां माने पाखानिफोर
औ।
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलनि माने लामा बा दालां। फोरा बोरै दायो।
औ औ जेरै। एरियाथिंबो बिदिनो लामाफोरा दानि जुगाव। हाय। जोबोद डेभलप जालांनो हमबाय आरो गोदो बेफोरबायदिनो ओ। रड नङामोन। हानि लामामोन। आरो अन्थाइ। बाला जेबो होनाय गैयामोन आरो। थिग बेबायदिनो जोबोद दैज्लां बोथोर सम फैब्ला जोबोद गाज्रि जायोमोन हाब्रु हाला थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद खस्थ'जों मोनोमोन आरो ओ बिद बिदिनो गोदोनि दिनाव फरायसाफोर फरायनाय आरो थांलाय फैलाय खालामनाय बबेबा मोनसे जायगायाव हान्थिनोब्ला जोबोद खस्थ' नाङोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदिनो मोजांनिफ्राय मोजां आरो डेभ्लप जाबोनायखौ जोंनि जोंनि एरिया सिम जों नुबोदों आरो दायोथ' बिदिनो रड जाबोबाय आरो नोंथां बुंनाय बायद दिनो ओ मोनसे लामाजों थांनायाव एबा बबेयावबा हान्थिलांनायाव बेफ फोरबायदिनो दैनि लामा थायो बेफोरखौबो जों बारलांनायावहाय गोदोथ' औवानि दालांमोन नालाय ओ दानि जुगावहाय दानि जुगावहाय बेफोरबायदिनो ओ गोदान आयदाजों लुफुंजानाय बिदिनो दालां गुबुन गुबुन रोखोमनि दालांफोरा जानो हमबाय सेराव जों हान्थिनायावहाय एसे मा मा होनगोन बेखौ एसे मोजाङैनो बारलांनो बा थाब मोनहैनायावहाय जोङो
रैखा मोनबाय आरो ओ औ-औ
ओम थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहाथ' हान्था मेला होनोब्ला जों ओम गुबन मोनसे जायगानिफ्राय गुबन मोनसे जायगासिम फोनांजाबनाय एबा थांनायाव हान्थिनायावहाय रैखा होनायखौनो जों हान्था मेला होननानै मिथियो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ।
दा बेहा ओ जोंखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे जायगासिम एबा लामाजों एबा लामाल' न नङा अख्रां बेफोरबायदिजोंबो जोंखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम हान्थिनायावहाय मदद खालामो। नङा होमबा औ जों जों बेफोरबायदि बिदिनो दानि जुगावथ' गोबां दोरोङारि आयदाजों लु फुंजानाय आरो बिगियानि बिगियानारिफोरजों लुफुंजानाय बेफोरबायदिनो ओ दै लामाजोंबो हान्थिनाय बेखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै नाव जाहाज बेफोरबायदिनो जों हान्थिनाय बेखौ नुयो आरो दैजोंबो। दैनि लामाजोंबो। थिग बेफोरफोरबायदिनो ओ अख्रां लामा दानि दानि जुगावथ' बेफोरबायदिनो अख्रां लामाबो ओंखारबाय। जेराव जों बबावबा मोनसे एबा हान्था मेला बबेबा जायगा दाबसेयाव हान्थिलांनो थाखाय गोख्रैनो मोनहैनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरै अख्रां लामा होनोब्ला थ' जों एर'प्लेन जेट बेफोरबायदिखौ जों बेफोरबायदियाव हान्था मेलानि गेजेरजों माने गुबुन मोनसे जायगासिम गोख्रै मोनहैनायखौ फोनांजाबना होदों। औ थिग बेफोरबाय बिदिनो लामाजोंबो जों गोबां हान्थियो गारि मथर मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम मोनहैनो थाखाय औ। बेफोरनो जोंनि हान हान्थामेलायावहाय गोबां हेफाजाब होबोदों आरो हान्थामेला होनोबाथ बेफोरखौनो मोनथियो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम फोनांजाबनाय औ दावबायनाय बेफोरखौ मिथियो जों थिग बेफोरबायदिनो औ।
औ, औ दे बुं दे।
औ बेफोरबायदिनो ओ नोंथाङाबो बुंदोंमोन नालाय। लामायाबोथ' दानि जुगाव डेभ्लप जाबोबाय जोंनि एरियाथिंबो बिदिनो डेभ्लप जाबाय। मोजाङै मोजां औ आरो खाथि खालायावनो जों दा ओ अख्रां लामा नुयो। आरो दैनि लामाजों थांलाय फैलायखौबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ, औ नुयो नुयो नुयो नंगौ। नंगौ नोंथां
औ औ थ' नोंथाङाबा इसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंसिनिसिं? बा अबेबा एरियासिम बिदिनो अख्रां लामा बा हान्थामेला बा दैनि हान्थामेलाफोर दङ नामा एबा मिथियो नामा नोंथाङाबो?
औ जोंनियाव थ जेनोबा खाथि खालाया बेबादि अख्रां लामा बा ओ दैनिफ्राय हान्था मेला खालामनो हानाय बादि राहालामायाथ' खालामनो हानाय जायाखै ओमबाबो जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि खाथ थियावनो थानाय बा जोंनिनो ओ सिट टिओनबा मुंदांखा जायगा होननानै जोङो मिथियोबा जोङो ओ गुवाहाटियाव गुवाहाटि होनबाथो जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा। औ गुवाहाटियाव औ गुवाहाट टियावहा मोनसे जोंनिनो बोरलुंबुथुर दैमा होननाया बेवहाय जोङो थाङोबा आ जोंङो बे बेयावहाय जाहाजजों माने हान्था मेला खालामनानै बे बुर्लुंबुथुर दैमानि बा ओ बेनिफ्राय बै मोनसे दाबसे गुबुन जायगानि जायगाफोरखौ जोङो नायहैनानै नायहैनानै जोङो नुनो हायो आरो गोजोननायखौ जों लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंगौ।
बिदिनो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो आरो लोगोसे बे अख्रां लामाजों दावबायनाय जेनेबा जों दावबायनो थाखाय ओ बबेबा दावबायनायावहाय बे अख्रां लामाजों दावबायनायावहाय बे बो बे बु स्थुआ जेनेबा ओ बाख्लायनो बा जेनेबा खारनो थाखायथ' जेनेबा मोनसे जायगा नांखागोन नङा होमबा? औ बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जायगाफोरखौहाय मानि ओ खाथियाव गैयाब्लाबो गोजानाव हांनानै नुदों आरो। आरो नुनानैहाय आरो बेफोरखौ नुयोबोला गोसोफोरखौबो जोबोद गोजोननाय मोननो हायो आरो लोगोसे गोबां माने ओ बेफोरजों हान्थियोबोला गोबां माने ओ माने खम समनि गेजेरावनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय बा गुबुन मोनसे जायगायावहाय सहैनो हानाय राहा लामा बा खाबुफोरखौ जों मोननो हायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ। औ बेबायदिनो। नो बेफोरबायदि। दे बिदिबालाय नोंथां जोंहा जानानै फैबाय मालाबा मोजां रायलायसिगोन।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ दे गोजोननाय थाबाय औ।